हेलौ' औ औ खोनादों ।
औ नोंथाङा दान्दिसे फ्रि दङब्ला? ओ आं दान्दिसे नोंसांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन । नों थांआं हागोन? औ दा जोङो थपिक थ'। लागोन माने बर'नि ओ जों बर' माहारिनि ओ जानाय दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सायाव । सावरायनो नोंथां? ओम दा बे जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय आदार बुङोब्लाथ' जों अनलाजों दाउ, सबायजों साम, ' नारजि अमा । बिदिनो गोबां ओ खारै ओंख्रिफोर बेफोरनि सोमोन्दैनो मिथिनो मोनो नङा होमबब्ला नों थां ओ दा बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंनो हा गोन नामा?
औ हागोन नोंथां । ओ जोंहाथ दा ओ बर'नि ओंख्रि होनबा गोबां दङ नालाय ओ दा आङो नारजि जों अमा बेनि सोमोन्दै नोंथांनो एसे फोरमायग्रोनोसै आरो।
औ दे।
औ। जिजों अमाजों संनो थाखाय जोंनोथ गिबियावनो नांगोन नारजि नारजिखौ जोङो फा फाथोनिफ्रायबो मोननाय जायो।
औ नंगौ।
जोङो फाथोखौहाय फोनानै गोरलैयावबो जाना हायो बिनि उनावहाय बेखौ बोरायजासे बा बिनि बिलाइआ मोनहांजासे दोनोब्लाथाय जों बेखौ नार्जि फोराननानै नार्जि बनायनाय जायो आरो
औ
औ बेनिफ्राय जोङो बेखौ फोराननानै जेबोब्ला बियो गोरान जायो अब्ला जोङो ओ बेखौ नारजि संनानै जानो हायो नालाय बिनिफ्राय जोङो बिनि थारा फोरखौहाय मोजाङै बासिनायनि लायो आरो बासि नानै लानानै जोङो बे नारजिखौहाय सोमनानै दोनो दसे स- मनि थाखाय
औ
औ बेनिफ्राय जोङो सोमनानै दोननानैहाय ओ जों अमा बेदरजों संबोला जोङो अमा बेदरखौहाय एवफ्रामग्रोनानै लान नाय जायो आरो
औ
औ बेनिफ्राय जोङो बेखौ एव खालामग्रोना लानानै ओ खां खांथनानै दोनो आरो खांनानै दोननानै बिनि उनावहाय जोङो नारजिखौ ओ खारै होनानै रुग्रोनानै लानाय जायो आरो रु खारै होना नै रुनानै लायोब्ला ओ गुरै जाबोला जों बेवहाय ओ सागं सानानै होनाय जायो आरो जाहाथे बियो गेब्लेनायनि थाखाय औ बिनि उनाव जों सागं साखांनानै अमा बेदरखौहाय होनानै होनाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो ओ अमा बेदरखौ होखांनानै बेयावहाय जोङो गोबां मस्ला मस्लि जेरै गरम मस्ला फाललौ सामब्राम गुफुर बेफोरबायदिनो गोबां मस्ला मस्लि जोङो होनो हायो ओ बेफोरखौ होबा नाथाय जोंहा ओ माने टेस्टआबो बांसिन मोजांसिन जायो औ औ थावसिन जायो बेनिफ्राय जोङो बेखौ होखांनानै जेबोला खारैफोरा नांबोला संख्रिफोरा नांबोला जोङो बे ओंख्रिखौ साखिनानै खांनाय जायो आरो नार्जिजों अमा ओंख्रिखौ बेनि उनावहाय ओ अनला खारै अनला खारैखौ संनो थाखाय फाय जोंहा अन गुन्दै नांगोन नालाय ओ अन गुन्दैखौहाय जोङो ओस सोमग्रोनानै लानाय जायो दसे सम ओमब अन औ माइरंखौ औ माइरंखौ सो सोमनानै लानाय जायो जोङो दसे सम बिनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ औ जास औ सुखांनाय सुखांनानै जों खिरखाफोरावहाय दोननायज जायो आरो दसे सम दैया खारनो थाखाय औ बिनि उनाव जोङो ओ उ उलार बा उलारजों औ बेफोरावहाय जोङो औ देनाय जायो आरो दानि जुगावथ' बयबो ग्रेडार मिक्सार द दङो नालाय बयनिबो न'खराव बेनि थाखायनो उलार गायेनफोरखौबो नुनो थांला आरो
औ नंगौ
बेनिफ्राय जोङो बेनि उनाव जोङो उनखांना लानानैहाय ओद दाउ बेदर होयोब्ला जोङो न'नि दाउखौ सिथारब्लाथाय जोङो न'नि दाउखौहाय सिथारनानै ओ मोजाङै बेनि गां फोरखौ फुनानै बेखौ सावना लानानै गोदानानै जों मोजाङै सुग्रोनानै लानांगौ आरो बिनि उनावहाय जों सु थांनानै लानानै जोङोब थाव गुबै होनानै पियास होनानै बेखौ एवफ्रामनानै लानाय जायो आरो
औ
औ बेनि उनाव जों बेखौ एवफ्राम खांनानै ओ अनला ओंख्रि संनो थाखाय बे बे सारायावनो दै बेखौ हायखांना दोननानै बे सारायावनो दै होनायज जायो आरो जि बिनि उनाव जि जेब्ला बे दैया गोदौवो अब्ला जों बे अन गुन्दै खौहाय आखायाव मुथासे मुथा मुथा लानानै एस से फ्रि फ्रि सारनानै होनायज जायो आरो जाहाथे बियो ओ गथा जाया गथा गथा थाया बिनि थाखाय औ जेबोब्ला जोङो ओ अन गुन्दैखौ होयो अब्ला जोङो ओ एरनाबो होबाय थानो हायो आरो खोस्लिजों औ बेनि उनाव जों जोङो अन गुन्दैखौ होखांब्लाथाय ओ बेयाव खारैबो होनाय जायो नांगौ बायदि
औ औ
खारैखौ होखांनानै जोङो एवफ्रामना दोननाय बेदरखौबो होयो। होनानै हाय ओ बेयाव संख्रै नांगौ बायदि मस्ला-मस्लि बेफोरबायदि होनानै जोङो ओंख्रिखौ ओ साखिनानै बेवहाय गंगार दुनदिया बा दुुनन्दिया होनानै जोङो खांनाय जायो आरो
औ बेनो अनला ओंख्रि जाबाय आरोना बेनो औ औ
थांमोननिथिं माबायदि ओइ संनाय जायो जोंनि बे दोरोङारि ओंख्रिखौ नोंथाङा आंनो फंनैसो फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां दा नोंथांङाथ' आंनो फोरमायबाय नारजि अमा आरो अनलाजों दाउ बेनि सोमोन्दै आरो ओरैहाय जे बुंनो थाङोब्ला अनलाजोंनो जोङो दाउल' नङा जेनेबा मेवाइ अनला मेवाय अनला नारजि जि अनलाजों बिलाहि अनलाजों थाइगिर बा अनलाजों एम्फौ बेफोर बायदि जानो हायो आरो नोंथां दा अनलाजों एम्फौ बेनि सोमोन्दै एसे बुंनोसै जेनेमा आङो
औ
औ अनलाजों एम्फौ होनोबाथ' अनलाखौथ' नोंथाङा बुंनाय बायदि दहाय जोङो माइरंखौ एसे सोमना लाग्रनानै दुसे समनि उनाव बेखौ बोखांनानै खिरखाफोराव एसे दै सर'नायनि थाखाय बोखांनानै दोनथ'नानै बेखौहाय जोङो उवाल बा ग्राइन्डार मिक्सारफोराव बेयाव उननानै गुन्दै खालामनानै लाग्रोनाय जायो। बेथ' थांबाय दा आरो एम्फौ एम्फौनि बेलायाव बुंनोसै से एम्फौ होनोब्ला जों बर' आइजोफोरा एम्फौ गोदो-गोदायनिफ्रायनो एम्फौ फिसिनानैथ' जाबोनायखौ खोनानो मोनदों नोंथाङा खोन नोंथाङा औ एम्फु खौहाय जोङो माबोरैहाय फिसिनाय जायो बेखौबो एसे बुंलांनोसै आङो। एम्फौखौ जोङो ओ जेेने बा ओ एम्फौ फिथोबखौ जोङो सिगां गिबियावनो बेखौहाय खुन्दुंजों बा माबानानै ओ बेखौ फिथोबखौहाय माला बायदि सुनानै दोननाय जायो। औ आरो बे खौ माला बायदि सुनानै दोननानै बेनि फ्रायनो बे फिथोबनिफ्रायनो माने एम्फौआनो सिखिरि जानानै ओंखारो आरोना। ओंखारनानै बिनिफ्राय बेयो सिखिरिखौहाय सिखिरिया ओंखारनानै ओ बेखौहाय सिखिरिखौ मोनसे जि बा मायबा सिथ्रिफोराव बाहोनानै दोननाय जायो। ओमफ्राय बे सिख ख्रि सिख्रिया माने बिदै दैयो आरो बिदै ओ बिदै दैयोब्ला जेब्ला बिदै दैयो अब्ला बे बिदैखौ जोङो बोखारनानै मोनसे सिथ्रियावबा खाथुमनानै दोनो आरो बिदि ओमफ्राय बे बिदैखौ खाथुमना दोननानै बिदिनो दस बा फन्द्र' बिदि दिननि उनावहा बे बिदैनिफ्राय एम्फौ फिसाया ओंखारनाय जायो आरो नोंथां औ ओमफ्राय बे जेब्ला फिसा एम्फौ फिसाया ओंखारो अब्ला बेयाव बे खौ बेवहाय जोङो बे माबाखौ खाथेनानै दोननाय दा जा एम्फौ बिदै बेखौहाय जोङो खेवनानै ओ माने इन्दि बिलाइ गोरलैखौ आरो गोराखौ नङा गोरलैखौ होनाय जायो ओमफ्राय उम होनानै ओमफ्राय जेब्ला बेयाव एम्फौ ओ फिसा गोरलैफ्रा बाथाबनानै मा ओ बिलाइखौ जायो अब्ला बेखौ जोङो ओ संग्रायफोराव माबा आलदा खालामनानै दोननाय जायो माने बे बिदैखंनिफ्राय माने आलदा खालामनानै दोननाय जायो आरो नोंथां।
औ
बिदिनो एम्फौआ माने गोरलै बिलाइखौ जानानै आरो इसे गिदिर जायोब्ला एसे गिदिर बा एसे गोरा बिलाइखौ होनाय जायो आरो बिनि उनाव देरथारोबाथाय जोङो बिलाइ एसे गोरा गोरा गोरा बिलाइखौ होनानै फेदेरनाय जायो नोंथां। मारै मा मा मा बिलाइखौ होनानै फेदेरनाय जायो होनोब्लाथाय जोंनि ओनसोलथिंजाय ओ एम्फौनो जोङो इन्दि बिलाइ इन्दि बिलाइ थासुमलि बिलाइ इनिफ्राय गाम्बारि बिलाइ बेफोर बिलाइफोरखौनो होनानै जोंनि ओनसोलाव एम्फौ फिसिनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
खारौ बिलाइखौबो होयो ना नोंथां? औ।
खारौ बिलाइखौबो होयो होननाय खोनादों किन्थु जोंनि ओनसोलाव बिदि बि बिलाइखौ होनायखौ आं नुनो मोनाखै आरो जोंनि ओनसोलाव माने बे औ। इन्दि बिलाइ इनिफ्राय बे थासुमलि बिलाइ आरो बे ओ गाम्बारि बिलाइ बेखौ होनानै फिसिनायखौ नुनो मोनो नोंथां। दा बिब्दिनो ओ बेखौ फेदेरै फेदेरै माने बियो मोनसे समाव आदार ओ बे बिलाइखौ माने जागा हैनाय जायो एम्फौआ। माने जाल ओ जायै जानै जायै जायै माने जानानै खिगार जोब्बाय आरो ना खिगारनानै अब्ला बे समावहाय एम्फौ मोननाय होनो बेखौ एम्फौ गोमोन जानाय होनो औ बेखौहाय जोङो हमनानै मोनसे आलादा ओ जाय जायगायाव दोनदोंमोन बेनिफ्राय जोङो बे गोमोन गोमोन एम्फौखौ जों आलादा खामनानै माने थालिर बिलाइ नि ओ गोरान थालिर बिलाइ गोरान बा मोखोना बिलाइ बेफोरखौ जों जमा खाथुमनानै बे खौ खाथुमना दोननानै बे एम्फौ गोमोन जानायखौ जोङो बेयाव फिथोब थोबनो थाखाय आलदा दोनहरनाय जायो आरो नोंथां। औ बेनो। बेनिफ्रायनो बे एम्फौखौ एम्फौ फिथोब थोबनानै बे एम्फौआ सिङावहाय माने फिथोबखौ खुन्दुंखौ गावनि खुन्दुं थानायखौ बियो फिथोब महर होजोबनानै बियो गावनो लद्रा मोनसे माबा जानानै थायो सिङावहा। औ बिदिनो माने बिदिनो माने ओमफ्राय साननै बा सानथामनि गेज उनावहाय बेखौहाय जोङो जिरनानै बिनिफ्राय एम्फौखौ मोननाय जायो आरो बिनि फ्राय बे एम्फौखौ जोङो जानाय जायो आरो नोंथां। औ बे एम्फौखौनो जोङो अनलाजों जासिगोन बा मैथाजों जासिगोन जोगोनारजोंबो जानो हायो, आलुजोंबो जानो हायो। बा ओ गाव गो जा हारसिङै एवनानैबो बिदि जायो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलावहा।
इदिब्ला नों थां जोंना समाबो जानानै फैबाय जोंनि बे सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां? अह औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।